हेलौ
औ खोनादोंना नोंथांङा?
औ खोनादों खोनादों।
औ
होमबा आं नोंथांनाव कल खालामनायनि जाहोना माने जोङो। मोनसे आयदा लानानै सावरायनोसै नोंथां
औ जागोन नोंथां सावरायनो हागोन।
दा बेबायादिबा जों आयदा बादि बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि बेनि बागैनो सावरायजागोन नामा नोंथां?
औ जायो नोंथां सावराय जायो।
औ औ बिदिब्ला नोंथांखौनो आङो बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि बिनि सायावहाय एसे बुंग्रोनो माबाय आरो नोंथांमोननि ओनसोलनिखौ आं मिथिगोरनो लुबैबाय।
औ नोंथां जोङो दोरोङारि ओंख्रि होनोब्ला जोंहा बर'फोरा माने गोबां रोखोमनि दङ। जेरै जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो बेखौ जोङो साबोदों आरो बेयो दोरोङारि ओंख्रि महरै जायखौ माने गुबुनफोरा जों गुबुनफोरखौ जानाय नुवा। जोंफोर माने जोंखौल' जानायखौ जोंङो नुनो मोनो जेरै ए गिबियावनो जोङो बुंनो थाङोब्ला नारजि ओंख्रिखौ होननांगोन आरो नारजि ओमफ्राय बे सबायजों जोङो खारै जानाय एबा जोङो साम'फोरजों सबाय जानाय बेबो। जोंनि दोरोङा ओंख्रि होननानै बुंनांगोन।
उम उम
लोगोसे आरो बे औवा मेवाइजों जोङो अनला जायो बेबो जोंनि दोरोङारियानो। ओमफ्राय आरो माखासे ओ फोर दङ जेरै जोङो उम फुंखाखौ जायो बेबो बेफोर मैगंआबो जोंनि दोरोङारि होननांगोन आरो फुंखा। ओ लाफा सायख' ओमफाय खेरादाफिनि
उम
उम बै बैफोर मैगङाबो जोंनि उम दोरोङारि। मैगं आरो बेफोरो माने बांसिन जोंनो जायो बेखौ थिग बेबायदिनो जोङो बे दोरोङारि ओं बि हिसाबै जोङो ओ नारजि ओंख्रिखौ माबोदि माबायदि सङो होनोब्ला जों ओ बेखौ गिबियावनो जोङो नारजिखौ रुग्रोनानै लानांगौ जायो आरो ओ मोजाङै रुग्रोना लानानै उनावहाय जोङो बेखौ अमा बेदर एबा जोङो अमा बिबुफोरजों सङोब्ला जोबोद गोथाव जायो बेबायदिनो जोङो बे अमा बिबु एबा अमा बेदरखौ जोङो एवना लानानै मोजाङै बानलु संख्रि बायदिसिना होनानै जोङो एवना लानायनि उनाव बै रुनानै लानाय ना ना नारजिखौ जोङो बेयाव लुनानै हो-होनानै आरो गोदौ होबावबानो जोङो खौ जानो थाखाय थियारि जायो बेफोरबायदि आरो ओमफफ्राय जोङो आरो सबायखौ जोङो दावजोंबो जायो बा साम'जों जायो। बेबायदिनो जोङो जानायखौ नुनो मोनो। जों दाउजों सबायजों सङोब्लाथ' बेबायदिनो जोङो ओ जोंनि माने सिगाङाव संनाय बायदिब्ला जोंथ' सबायखौ न'आवनो फोनानै जोङो आबाद खालामनानै लायोमोन, थिग बेबायदिनो बै सबाय गथाखौ जोङो या गिबियावनो एसे एवफ एवफ्रामग्रोनानै बिखौ उनावहाय दिंखिफ्राव बा बहाबा वालफ्राव जोङो ओ देयेमोन आरो देसुनानै ओ बेखौ सिंखावोमोन ओमफ्रायो लोगोसे बिनि बिगुराबो गयोमोन बेबायदिनो जोङो एवनानै ओ देख्रुबनानै लानानै उनावहाय बेखौ जोयोमोना खारै होनानै रुनानै लायो बिनि उनावहाय ओ जोङो दाउ बेदरजों सङोब्ला जोङो दाउखौ मोजां एवना लानानै बेवहाय बै रुना रुनानै लानाय सबायखौ रुना होबानो बेबायदिनो ओंख्रिया जानो जायो आरो उनावहाय गोदौहोब्लानो थिग साम'खौबो ओ जोङो सबायजों जायो। जोङो साम'खौ जानोब्ला जों गिबियावनो दैमाफोराव बा दैयावसो मोननाय ओ मुवा जेरै जोङो बेनिखायनो ओ दैमाफोराव बबा जों फुख्रिफोराव थांनानै गिबियावनो नायगिरना लाबोनानै अखरसे बा हरनै जोङो सोमना दोनग्रोनांगौ जायो सोमना दोनखा औ मानोना बे समना ओ मानो होनो बे गोबां बायदिसिना ओ बिनियाव मैला थायो एबा जायो खि ओ आदार जानायनि खिखौ माने खिगार होनो एबा बिनि मोदोम सिङाव हाबनानै थानाय हाफोरखौ बहननो थाखाय जोङो बेबायदि सानसे बा साननै जोङो सोमनानै दोनग्रोयो। सोमनानै दोननायनि उनाव बिनि खुगा खौ जोङो धाखोनखौ बख'नानै ओमफ्राय खिबुखौ नांगौ जखानि जोङो दानस'नानै बेबायदिनो मोजां ओ बायदिसिना जोङो लेबु संख्रि बायदि होनानै जोङो मोजां साफा सुना लानानै उनावहाय बेबायदिनो एवनांगौ आरो बेखौबो साम'खौ एवग्रोनानै लानांगौ।
औ।
एवनानै उनावहाय बे सबाइखौ रुना लानानै सबायजों ओ बे एव सबाय एवनायाव स ओ सामु एवनायाव स-सबायखौ होबानो बियो गोदौ होब्लानो उनाव जानो जाबाय आरो थियारि बेबायदिनो बे साम'खौ जों बे साम' लादायखौबो जोङो ओ जायो नाथाय जों सामु लादायखौ जोङो बेबायदि बिगुरजों जाबजों जोङो सङा बिखौ जों एरख'नानै संनानैसो जायो बेबायदि आरो ओमफ्राय अनला ओंख ख्रि होननानै बुङोब्लाथ' आरो अनलाया माने गोबां रोखोमै जाजायो जोङो अनलाखौ बि बायदिसिना आरो ओ मैगं बिबारनि गेजेरजों जोङो हो-होदेरनानै बा होफानानै जों अनला ओंख्रिखौ जानो हायो जेरै ओ अनला ओंख्रिजों उम औवा मेवा
उम। हेल' नोंथां। नोंथाङा बुंगासिनो दङ' ना? उम उम अ जागोन दे नोंथां आं जोंनि ओनसोलावहाय ओ जायफोरनाखि दोरोङारि ओंख्रिफोरखौ जायो। औ बेखौनो नोंथांनि सिगाङावहाय फोरमायलांसै ना? दा दोरोङारि ओंख्रि होननाय लोगो लोगो जोंहाथ' ओ जोंनि गावनि जोंनि हारिनि गेजेरावहाय बर'फोरनि गेजेराव जानाय जिहेथु ओंख्रिफोर बेफोरखौनो जोङो दोरोङारि ओंख्रियाव लानो हायो माखासेखौ माने गोबांखौनो दोरोङारि ओंख्रियाव खोलैजोबनो हायो बेनि गेजेराव नोंथाङानो गोबांखौ फोरमायलांखाबाय जिहेथु अनलानि खोथा जायखौ जों जि आइ टेक मोननो हाबाय आरो बेनि अनगायै नारजिनि नारजिनि बाथ्रा नार्जिखौबो जोङो नार्जि दोलो बेखौहाय जि आइ टेक मोननो हाबाय। आरोबाव सबायजों साम' संनायनि बाथ्रा बेफोर गासैबो दोरोङारि ओंख्रियानो जोबखा। आरोबाव बेबायदिनो जोंहा नैबे दोरोङारि ओंख्रिनि फारस से नायबावोबा जों जिहेतु मैगं थाइगंनि बाथ्रा बेफोरखौबो एसे लाबोनो हागोन बायदि नुहुरो नोंथां जायनाखि माने ओ जोङोथ' जोंनि ओनसोलल' नङा बर'फोरनि गासैबो जायगायावनो बैसागु बोथोर स सफैब्ला बेनि सिगाङावहाय जोंहा जे माखासे गोखा गोखै मैगं थाइगं खांथिंनानै जानाय दं बेफोरनि खायफाखौबो जों ओंख्रि हिसाबै जानायखौ नुयो ओ जेरैनाखि जोंहा गोखा गोखैनि समावहाय जोङो लाफा सायख' बे लाफा सायख' फांसे बिफांनि जिहेथु बिलाइ बेखौ जोङो गोखा गोखैनि समावल' जायालासिनो ओरैनो सरासनस्रा समावबो जों माब्लाफोर दाउजों बा अमाजों बेफोरबायदिजोंबो जोङो एवनानै संनानै जों जाफैनो हायो आरो बे बेखौथ' गुबुन गुबुन हारिफोरा जायोना जाया माने जों बारा नोजोराव गैया गोलैया अब्लाबो जोंनि बर'फोरा बैसागुजों लोब्बा थानाय गोखा गोखैयाव जाथारोखाय बेखौ दोरोङारि मैगंनि जादावनो बा फारियावनो खोलैनो हायो आरो बेजों लोगोसेनो जोंहाथ' जोंनि ओनसोलाव नायोबा नुनो मोनो जेरै ओ जोङो गुबुन गुबुन हारि माहारि खाथि खाथि थायोब्लाबो गुबुन हारिफोरा जायामोन ओ जों जों माने बेखौहाय हाग्रानिफ्राय खांथिंनानै जाफैनाय जेरै दिंखिया मैगं थास' आथिं थास' बेदर थास' बिबार ओ दौसेम दाउफेन्दा आरो जिहेतु दै हाब्रु जायगायाव थाग्रा मेथ'खा बिबार आरो बेबादिनो मैसुम सिब्रु बेफोरबायदि माखासे मैगं मैलाफोरखौहाय ओ हाग्रानिफ्राय जोंनि बर'फ गोदो गोदायनिफ्राय फ्रायायनो खांथिंनानै जाबोदों बेयावहाय गुबुनफोरा माने बेबायदि जादलाबायनायखौ नुनो मोनामोन नाथाय खाथि ओनसोलाव जों जों थाफाजाबनानैसो बिथांमोना दा लासै लासै दिंखिया आरो बेबायदिनो थास' आथिं बेफोरखौहाय थास' बेदर बेफोरखौ एफा एफा एफा जानो हमहांबाय आरो दा बेफोरखौ नायोबा बेफोर माखासेफोरखौबो जोङो जोंनि दोरोङारि ओंख्रि बेयावहाय ओ खोलैबावनो हागोन बादिखौ नुहुरो। दा फारसेथिं नोंथाङाथ' दोरोङारि ओंख्रिफोरनि गेजेरावहाय गोबांखौनो सावरायलां खाबाय नोंगौ। ओ नारजिखौथ' नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो सङो आरोबाव बेजों लोगोसेनो ओ नारजि दोलोजों लोगोसे जोङो जायखौनोखि नारजि इंखुर बा नारजि अनला होननानै बुङो बेयावहायबो जोङो ओ नारजिखौहाय सिगाङावनो जोङो ओंखाम संनाय दोनि बा बथ्थन बेफोरबायदि माखासे आइजेंफोरनावहाय जोंनि गामि ओनसोलाव जोङो गुदुं बे ओंखाम संनाय गोजौआवहाय नारजिखौ होनानै गेस्सेम खालामनानै लायोमोन ओ बेनि उनावहाय जोङो जेखौनोखि नारजि इंखुरबा नारजि अनलाबो होननाबो बुङो जोंथिं बे समाव सिफ्लेनानै मिस मिस खालामनानै होसननाय बिदिबो सङो आरोबाव नाफोरजोंबो बिदै संनायावहाय नारजिखौ बाहायो आरोबाव बेबायदिनो ओ जिहेथु सोमनानै नार्जिखौ सोमनानै जे खाजि लगायनानै जानाय बेफोरखौबो जोङो जोंनि दोरोङारि ओंख्रियावनो खोलैनो हायो मानो होननानै बुङोबा गुबुन गुबुन हारिफोरनावहाय बे बेफोरबायदि नारजिनि बाहायथिखौ लानायखौ जों नुनो मोना। दा। होमबा जोंना समाबो जाबाय नोंथां ओ फोजोबनोसै ना बेयावनो दे दे।